नोंथांङा खोनादों ना
औ
दा नोंथांखौ आंङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा टपिकनि सायाव एबा आयदानि सायाव फोरमायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय बे आयदानि मुंङानो जादों जिब जुनार जों मिथिगौदि जिब जुनारा जोंनि सोरगिदिं दङ बमै जिब जुनारा मा मा जायो एबा माबोरै थांनानै थायो बिसोरनियाव मा मा गुन थायो एबा जिब जुनारा गावजों गाव मा मा गोरोबलाया बेनि सायाव नोंथांखौ आङो गुवारै फोरमायग्रोनो गुरैयै खावलायनाय हरबाय
औ दा जोंहा जिब जुनारा मोननै रोखोम थायो मोनसेया जाहैबाय जों न'आव फिसिग्रा जिब जुनार आरो मोनसेया जाहैबाय हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार जोङो हाग्रायाव फाग्रा सिब जना बुङोब्ला हाग्रायावबो गोबां रोखोमनि सिब थनानै थायो जेरै खायसे थायो बेदर जाग्रा खायसेया थायो गांसो जाग्रा आरो बिदिनो जाय जिब जुनारफोरा गांसो जायो बैफोर जिब जुनारखौनो बेदर जाग्राया थायो आरो जेरै जोंहा मैया मोसाखो मैया गांसो जानानै गिदिर जायो आरो बेखौ मो फिसाया जे उन्दु उन्दु थायै थायै बै मैखौ जायो आरो दा औ
नोंथांनि बाथ्राखौनो खोनानानै आं गोजोननाय मोनबाय दा आं बिनि सायाव फंनैसो गुवारै फोरमायनो सानदों दे जोंना बियो मिथिंगानि नेमखा गावखौ थांनानै थानो लाखिनो थाखाय जों मिथिंगानि सायावनो सोनारनांगौ बेबायदिनो जिब जुनाराबो गाव गाव थांनानै थाखाय थोंजों एबा खेंस्लायो एसे मिथिंगानि सायाव सोनारो दानिसो सिगां नोंथाङा बुंनानै होबायदि जि मासे मैसाया मासे मैखौ जायो बेनि जाहोनानो जाबाय मैया गांसो जायो बेखौ नोंथाङा बुजायना होदोंमोन दा जोंना मिथिं हागायाव गोबां रोखोमनि जुनार थायो एबा हाग हाग्रायाव गोबां रोखोमनिसिनो आरोखायो बेफोरनि मादावनो खायसेया गांसोल' जायो खायसेया बेदर जायो आरो खायसेया गांसोबो जायो आरो बेदरबो जायो दा आं गांसोबो जाग्रा आरो बे बिसोरबो जाग्रानि बिदिन्थियानो जाबाय जेरै हाग्रायाव मोननाय मासे मुफुरा गांसोबो जानो हागौ आरो बेदरबो जानो हागौ आ बे बे बेदिनोसै मोनथिगौदि जा अमाफोराबो बेबायदि सोनार जाय गांसोबो जायो आरो बेदरबो जानानै थांनानै थायो
औ
जोंना मिथिंगायाव गोबां रोखोम जुनारफोर दं बिदिनो खायसे जिबिफोरा अख्राङाव बिरनो हायो आरो खायसे जिबिफोरा अख्राङाव बिरनोनो हाया जेरै मानसियाबो मोनसे जिबि। जाय गांसोबो जानानै थांनानै थायो आरो बेदरबो थांनानै थांनानै थायो। जा इसोरा हरनाय बायदिब्ला जाय जिब-जुनारफ्रा गांसो जानानै थांनानै थायो बिसोरनाव बेदर जानो हानाय गुन थाया बिसोरनि हाथाया मिथिंगानि बायदि जाय गांसोल' जानो हाग्रा बिदि जायो। खावसेथिं नायनो थाङोब्ला जाय जुनारफोरा बेदर जानानै थांनानै थायो बेसोरनि आथिंनि आसुगुरा गोलाव गोलाव जायो। जाय बेदरखौ बोख्लाबनानै बिसिनो आयो बिसोरनि खुगायावबो गोबां गोबौ हाथाइफोर थायो। जाय बेदरफोरखौ खनसे अरगासेयावनो बोख्लानो हायो दा बेबायदिनो अख्राङावबो गोबां दाउफोर थायो। जाय बेदर जानानै थांनानै थायो आरो फारसेथिं फिथाइ सामथाइबो जानानै थांनानै थायो दा
जायफोर दाउफोरा गावखौ बेदर जायो बेफोरबायदि बिदिन्थिफोरखौ होनो हायो। बेनि जेरै औ
बाजो आरिफोरा बेदर जानानै थांनानै थायो दा नोंथां फोरखौ आङो बेखौ गुरै खावलायनो सानदोंदि जा दाउफोरा फिथाइ सामथाइ जानानै थांनानै थानो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन जोंहा दाउफोरा बो मोननै रोखोमनि दं। जाय दाउफोरा फिथाइ सामथाइ जाना थांना थायो आरो जाय दाउफोरा फिथाइ सामथाइजों लोगोसे एम्फौ एनला जायो आरो खायसे दाउफोरा जे सिगुन बायदि दाउफोरा एबा दाउखा बायदि दाउफोरा जोंहा बेदरफोरा जानानै थांनानै थायो। दा जोंहा एम्फौ जाना थांना थाग्रा दाउ बुङोब्ला आं मानैसो दाउनि नाम बुंनो सानदों जेरै जोंहा सका एबा दाउखौ बिदिनो जोंहा
औ नोंथाङा आंनो थि बाथ्राखौनो बुंदों दा जोंहा एम्फौ जानानै थांना थाग्रा दाउ होनोब्ला सकायाव गोग्लैयो सका दोङो आरो बिब्दिनो दाउस्रि जाय मिथिंगायाव थानाय फिसा फिसा एम्फौ एनलाखौ लानानै थांनानै थायो जों मिथिगौदि बेफोर दाउफोरा अख्राङाव गोरलैयैनो बिरनो हायो। आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गावनि आदारखौ नायगिरनो बिरलाङो आरो जाय जायगायाव बिसोरो गावनि आदारखौ मोनो अब्ला बिसोरो बै एम्फौ एनलाखौनो जानानै थांनानै थायो दा बिदिनो बेदर जाग्रा दाउ होनोब्ला जाय सिगुन सिला बाजो हारिफोरा मिथिंगायाव मोननाय बायदि दाउसिन दाउलाफोरनो फोरखौनो जानानै थांनानै थायो बे बाथ्राखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ बेफोरखौ जोङो सम सम अख्राङाव बिरबायबाय थानाय नुनो मोनो
बै सिला सिगुनफोरा ओरैबायदि गोहो दंदि अख्रां सा सा बिरबायनानै बिसोरो जोबोर गोजाननि गोजानाव थानानै जा दंफां फांसेयाव जाखिनि दाउ दोङो बेखौ बिसोरो गोख्रैयै आरो थाबैनो साबखांनानै हमखांनानै बिसोरो आदार बानायनो हागौ एबा थांना थानायनि लामाया बेसेना बिब्दिनो दा नोंथाङाव आंनो बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होबावगोन होननानै आं सानो
औ दा जोंहा जायफोर सिला सिगुन बैफोर दाउ फोरा जे गोजाननिफ्रायनो गावनि जाग्रा आदारखौ जे जोबोर मोजाङै नायहरनो एबा नुहुरनो हायो आरो बिसोरो बै सायाव बेसेबा गोजौ बिरबायनाया जे गावनि बे फिसा गुमा एबा फिसा दाउफोरखौ नुनानै बिसोर साबखांनो फैखायो आरो डाइरेक्ट दा बिदिनो आङो मोनसे बुंनो सानदों जे जोंहा दाउआबो जे जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन थायो एबा गुबुन गुबुन जायो जेरै जोंहा जोंनि हादोर एबा बारा बिदि गोजां नङि गोजां बोथोर जायो एबा थान्दा नङि जायगायाव थाग्रा दाउआ गुबुन जायो आरो जे जायफोराव बरफजों जेब्लाबो साग्लोबना थाग्रा जायगा बैफोराव थानाय दाउफोरा गुबुन जायो आरो जेरै
नोंथां नोंथाङा आंनो थिग बाथ्राखौनो बुंदों
औ दा जेरै जोंहा जायफोर जायगायाव बरफजों दै फिथला थाखायो एबा गोजांनायनि बै डिग्रिया माइनासाव थाङो बैफोराव थाग्रा दाउआ गुबुन जायो आरो बेवहाय जोंनि बे गरम जायगायाव थाग्रा दाउआ बैयाव थांना थानो हाया आरो दा बैफोर बरफ फोराव थाग्रा दाउफोरा जाबाय जेरै पेंगुइन बैफोरो जे बरफनि दैयाव थब्ल'नानैबो ओंखारफिनलायनो हायो आरो बिसोर बेफोरावनो आदार नायगिरना जायो आरो बैसोर गोजां बोथोराव थाग्रा एबा गोजांनाय जायगायाव थाग्रा दाउफोरखौबो जोंनि बे गरम बोथोराव लाबोयोब्ला बिसोरबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो
बिदिनो जायगा लाना जायगा दाउफोराबो गुबुन गुबुन जायो आरो बिसोरो गावनि जायगायावल' थांनानै थानो हायो आरो जे बिदिनो जाग्रा जे जाय दाउआ बेदर जाग्रा दाउ बैफोरबो जे फिथाइ सामथाइ जानानै थांना थानो हाया आरो
औ समाबो लासै लासै जाबोनो हमदों दा जोंहा समबो जानानै थांबाय नोंथांजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव माब्लाबाफोर
फिन लोगो मोनगोन होननानै आं आसा थियो
औ नोंथांसिम आंखौबो फिन‌ साबायखर बावहरबाय औ नोंथांसिमबो साबायखर बावहरनाय जाबाय